औ नोंथां नोंथाङा दा फ्रि नामा दसे?
फ्रि नोंथां फ्रि
आङो नोंनाव कल खालामनायनि आयदायानो जाहैबाय मानि आङो मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायलायनो होननानै नोंनो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां मोजां नोंथां दे।
ओमफ्राय गय फिफां एबा गय आरो आबाद औ माबा गय फाथै आबाद बेखौ लानानै ओ माखासे आयदाफोरखौ सावरायदिनि बे आयदानि सायावहाय माने गय आबाद आरो फाथै आबाद। बेखौ लानानै बिनि सायावहाय दा नों फंनैसो खोन्थागोरोनो हागोन नामा गय आबाद आरो फाथै आबादनि सायावहाय? नोंनि सान्थौ बायदियै ओरैनो फंनैसो औ औ नोंनो सान्थौ' बायदि
आंनि सान्थौ बायदि होनोमबा औ गय आबादखौहाय आं खिन्था ग्रोनोसै होनबा नोंथां।
जायो नोंथां जायो।
गय आबादखौ होननानै मा मा समाव जोङो आबाद मावनो गय खौ माबोरै आबाद मावगोन जोङो
दा बिनि थाखायब्ला जोङो गयनि थाखाय जोंनो एसे बोरि हा नांगौ। जाहाथे जोंना दैज्लां समावबो बे बे फोथार एबा न' बारि जायगाफोराव हाफोरा एसे गोजौ सांग्रां दै थायि जानांगौ आरो दा बे हायाव जोङो गय फुलिखौ जोङो बा बैसाग दानाव जोङो गायनाय जायो बेवहाय बैसाग दानावहाय जोंनाव बैसाग दान आरो बिदिनो खाथि खाथि दानजों जोङो गायनाय जायो बे बैसाग दानावहाय जोङो गयखौ गायोब्ला जोंना गय बिफाङा राना माने बेवहाय जोङो अखाबो मोनो एसे आरो जोंना बोथोराबो बेनो आरो गय गायनायनि बोथोरा
औ नंगौ नंगौ
जोङो गयखौ माबोरै गायो होनब्ला जोङो गिबियावनो जोङो एसे हाग्राफोर दङब्ला जोङो बेखौ एसे मोजाङै दानस्रांना लानानै गय फुलि बिदिनो जोङो तिन सारि बोसोरसो जानाय बिदिनो ओ दुइ फुट थिन फुटसो जानाय जोङो बिदि गय बिफांखौ जावैयो। फार्स्टावनो जोङो गय गय फिथाइखौनो जोङो फुलि महरै जोङो जावैयो बेखौनो जोङो उनावहाय बियो एसे देरोब्ला जों बेखौ जावखुनानै जोङो बेखौ गायनो थाखाय रेडि खालामो आरो दा गय फिफांखौ गायनायाव जोङो थाम ब्रै फुट गोजानसो बिदिनो दोननानै जोङो गायो दा बे गायखांनानै बिनि उनाव जोङो बेखौ एसे जोथोन लानांगौ जाहाथे बेयाव मोसौ मोसौफोर फैनानै जाहाथे गायनायफोरखौ जोंखौ नस्थ' खालामा लासै जोङो
औ नोंथां।
आरो जोङो बेखौ जोङो फोथांनो हाब्लानो आरो बियो जोङो बेखौ फोथांनो हाब जोङो पाच सय बोसोरनि उनावनो जोङो जोङो फिथाइखौ मोननो हायो आरो गय आबादा
औ नोंथां नंगौ।
आरो फाथै आबाद होननानै बुङोब्ला फाथै आबादखौबो जोङो फाथै फुलिखौ जोङो लाबोनानै बिदिनो गय गायनायनि
खाथि खाला जायगाफोरावबो जोङो अबावबा एसे गय बिफां गोजौ दंबा बिनि गय बिफांनि गुदियाव गायनानै जों बेखौ मानहोनो हायो आरो बिनि अनगायै बे जोङो फाथैखौ गायखांनानै जोङो गुबुन रोखोमै जोङो जेंलाब हेबनानैबो होनायखौ जोङो नुनो मोनो। फाथैया थाङोब्ला बेवहायनो मानलानानै गोबां बिलाइ होयो आरो
नों नोंथां।
आ गय आङो गय आबाद आरो फाथै आबादाव आङो बे खिनिखौ नोंथांनिसिम फोरमायहरबाय दा नोंथाङा आरो माबाफोर फोरमायहरनो सानदोंबा फोरमायहरनो हागोन नोंथां गय आरो फाथै आबादनि सायाव
जागोन नोंथां नोंथाङा आं खावलायनाय बायदि यै फाथै आरो गय आबादनि सायावहाय फंनैसोब्लाबो आंखौ मिथिहोनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर ओ होदों। दा नोंथाङा खावलायनाय बायदिनो आंबो बिनि सायावनो फंनैसो बुंगोन गय आरो फाथै आबादनि सायावहाय ओ जि थु गय आरो फाथै आबादखौ माबोरै मावो बेनि माखासे थाखोफोरखौ नोंथाङा सरासनस्रायै बुंलांखाबाय थिग बेबायदिनो आं बो माखासे गय आरो आबाद मावनायनि बिनिजों लोगोसे बेफोरो जोंनि थांनानै थानायाव माबायदि गोहोम खोख्लैदों आरो बेजों बेखौ आबाद मावोब्ला माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो बिनि सायावहाय फंनैसो नोंथांनो फोरमायनानै
औ औ दे नोंथां।
जिहेथु गय आरो फाथैया जोंनि संसार जानायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे नागार सानाय नागारनो हायै मोनसे बाहागो बायदि आरो जोंनि बर' माहारिनि संसार जानायावहाय बिनि थाखायनो गो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोना बे गय आरो फाथैखौ आबाद मावबोदों न'नि गावनि गावनि न'नि सा साखाथि बाखाथि नसुंफोरावहाय गायनानै लाबोदों गयखौ।
औ।
बिदिनो जेरै गयआ गयखौ गयो दा गयखौ गायोब्ला गय खौ जायो गय जानो थाखाय जोंनो मा नांगौ फाथैखौ नांफा देरगौ जायो। मानोना गय गोजा जायोब्ला गोफा मोनो ओंखायनो फाथैखौ बेजों लोगोसे जाफानो जोङो मोजां मोनो दा बेनि थाखायनो मा खालामो जोंनि समाजावहाय जायफोर गय बिफांखौ गायो बिसोरो बेजों जाफानो थाखाय फाथै बिफांखौबो गायफाखानाय जायो।
औ।
औ गोदोनि दिनावहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला गय बिफां मानसिफ्रा गाव गावबा गावनि न'आव आलासि दुमसि फैबा जानो बेफोरावहाय आलासिफोरनो खावनानै होनो हाबा खेराइफ्रावहाय ओ आलासि फोरखौ जाहोनो थाखायल'सो गाव गावबागाव बागानाव गायनानै लायोमोन
औ।
नाथाय आथिखालावहाय बेखौहाय बयबो अनसायनाय आरो मुलुगनाङैनो बेखौहाय जानो हास्थायनायखौ नुनानै जोंनि गामियारि आबादारिफोरजों लोगोसे बाहेरानि गोबां आबादारिफ्रा गय आबादखौहाय गोबां बिबाङावहाय गायसै। जाहाथे बेजों फालांगियारि मुलाम्फा जानायखौ जों मोनो बेफोरखौ बेनि थाखायनो गोबां गयनि आबादखौ मावनाय नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ।
थिग बेबायदिनो जों बुंनो थाङोब्ला आथिखालावहाय गोबां सुबुंफोरा गय आबादखौहाय गावनि न'आव उसुंआवल गाया जासेनो बबेबा लांदां जायगा थानायफ्रावबो गोबां बिबांनि गायनानै लायो जाहाथे बेखौ गायनानै बिनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हायो
औ हायो हायो नोंथां
आरोबाव गया अनेक रोखोमनि दङ नोंथां नोंथांमोननिजोंबो दंना गैया आं मिथिया जिहेथु जोंनि साइडजों ओरै गोबां बिबांनि माने गोबां रोखोमनि गय मोननो हायो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला गय देदेरे गयआ बि बिदिनो गोलाव जादबो दङ गुबुन गुबुन नाम दङ मोननैसो
गय नालेंखर होनलायनायबो दंना नोंथां
दङ दङ नोंथां गय नालेंखर बेबायदिनो औ आरो गया मोनसे मोनसे गय फिथाइबो दं जाय गयआ मानि गयनि खहा जानाय गय आरो बे जाहैबाय गय थेफा थेफाया ओरैबायदि गय मानेणफिथाइ थायनाय बायदि बि थायो नाथाय बियो मा माबा मोनसे आबाद माबा हासारफोर मोनफुङैनि बा दै मोनफुङै बार मोजां मो नि थाखाय गाज्रि जायो आरो। बेना गय फिथायावहाय मोदोम थाया बेना मा बिगुर थायो सिङावहाय ओरैनो गयनि मोदोम एसे थानानै बे गेसाव बायदि जायो बिदिखौ गय थे फा होननानै बुङो आरो जोंनिजों बेबायदि गयखौ नुनो मोनो आरो आङो साहा नैबे फाथै आबादखौ एसे बुंनि नोंथां जिहेथु फाथै आबादखौ जोङो फ्राय बर'फ्रा बा जोंनि हारिया गोदो गायनाय नुफेरामोन जोङो ओरैनो आबै आबौमोननि दिनावहाय बियो मिथिंगायारि बायदियै गावनो गय बिफाङाव हारसिंङै रज'लाबायनानै थायोमोन
औ औ
जानो आन्था आरो आरोबाव गोदो गोदायावहाय फ्राय मानसिफोरा जों दा जानाय फाथै गुबै जायखौहाय जोङो बायनानै जायो बेबायदि फाथैखौ नुबाङानोमोन गोदोनि दिनावहाय बांसिन जोङो फाथैआवनि होननायखौ मोनथियोमोन मानोना दैयावनिया बियो मिथिंगायाव मोननाय बा बबेबा हाग्रा बंग्रायावनो थायोमोन औ बेयो हाग्रानिफ्रायनो लाबोनानै बेखौ गयजों लोगोसे जोङो जायोमोन आरो फाथैआवनिखौ
औ
जे आथिखालावहाय जों नुयो फाथैआवनिखौ बांसिन जायगायाव मोननो थांलिया मानोना हाग्रा बंग्रायाबो खम जालांबाय नालाय। बेनि थाखायनो बेखौहाय मोननो थाङैलाय जोङो गुबुन मोनसे राहा नागिरबाय बे जाहैबाय जोङो बायनानै जायो फाथै आरो बायनानै जानायल' नङा जोङो बयबो आथिखालावथ' गामियाव थानाय न'खरफोरावहाय फ्राय फाथै फिफांखौ नु नो मोनसै आरो न' न'आवनो गायनानै लानाय जिहेथु बयबो गयखौ जानो मोजां मोनो। गयजों जानो थाखाय फाथै नांगौ बेखायनो बयबो फाथैखौ गावबा गाव न'आवनो गायनानै लासै। आरो बेल' नङा फालांगियारि बिथिङैबो गोबां मानसिफ्रा बे फाथै गायनायखौ जों नुनो मोनसै। जेरै गयखौ बागान खालामो थिग बेबायदिनो मानसिफोरा फाथै खौ बागान बानायनानै बेखौ फालांगि बियारि मुलाम्फानि थाखाय गोबां बिबाङाव गायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ
बिनो गोबां बिबाङाव गायनानै बिसोरो फानो गयखौ जेरै गोबां बिबाङाव गायनानै बिनिफ्राय गोबां फालांगियारि मुलाम्फा मोननो हायो रां खामायनो हायो थिग बेबायदिनो फाथै गोबां बिबांनि गायनानै आथिखालाव हाथाय बाजारफ्राव लांनानै फानहैनानै गोबां रां खामायनो हादों आरो बेफोरजों गोबां आबादा फोरनि न'खरा रांखान्थियारि मुलाम्फा मोननानै जौगाखांनायखौबो जों नुनो मोनसै नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ सैथो नोंथां।
औ दा नोंथांनि ओनसोलफोरावहाय बबावबा फादै आबादफोर गुवार ओनसोलाव मावनाय नोंथाङा नुफेरबाय नामा?
फाथै आबादखौ जोंनिथिंजायहाय आङो गुवार बिदि मावनाय नुफेराखै नोंथां। बेबायदिनो सोरनिबा बाख्रि उसुं बा बबेबा गय बिफां बेफोरबायदियाव नुदों आरो नोंथां एसे।
अ नोंथां बिदिब्लाथ' थिगानो नोंथां होमबा। फाथैखौ एसेबाबो गायनानै जादों मानसि फोरा फालांगियारि मुलाम्फानि थाखाय गायाखैब्लाबो अब्ला नोंथांजों रायलाय नानै गोबां फाथै आरो गय आबाद आरि बिनि मुलाम्फाफोरनि बा बिनि सायावहाय जोङो मोजां बाथ्रा एसेबाबो मिथिलायबाय दा औ जोंना समाबो जाबाय नोंथां बेनिखायनो दसे सम। बिनि सायावहाय सावरायनानै मिथिलायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर होबाय आरो।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नों
औ उननि समाव बिबायदिनो रायलायबावनो मोनगोनखौ आसा खालामबाय नोंथां।
औ नोंथां औ गोजोन्थों दे नोंथां दे औ।